हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
हेलौ खोनायाखै नोंथां एसे गोरायै बुंनो हागोन नामा।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ आं दा ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथाङा जों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा फोरबोफोरनि बागै सावरायदिनि।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ फोरबोफोरा जोंनि जिउआव नोंथाङा सावरायग्रोदो नङाबा
औ फोरबोफोरा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार फोरबोफोर। फोरबोफोरा सुखु गोजोन रंजाखांनाय आरो खौसेथि लाबोयो नोंथां। मोनफ्रोम फोरबोफोरानो गावबा गावनि ओंथि आरो दोरोंफोर थायो। दा नोंथाङा फोरबोफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
औ नोंथां आंबो फोरफोरखौ जोबोर मोजां मोनो नोंथां जों जोंनि जिउआव लोगोफोर एबा न'खरजों जयैनो फोरबोखौ रंजानो हायो एबा फालिनो हायो फोरबोफोरा जोंनि गेजेराव रंजाखांनाय आरो खौसेथि लाबोयो नोंथां
औ सैथो नोंथां थारैनो जोंनि भारत हादराव गोबां फोरबोफोरखौ फारियै फालियो जेरै हलि दिवलिी इद बर'दिन बैसागु एबा बिहु आरोबाव गोबां हादरनि मोनफ्रोम रायजोआनो गावनि दोरोङारि फोरबोफोर थायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो जोंनि हादराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबोफोर फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो दा नोंथाङा बबे फोरबोखौ साबसिन मोजां मोनो?
आं जोंनि बर'नि गाहाय फोरबो बैसागुखौनो साबसिन मोनो नोंथां बैसागुखौ जोंनि बर'फोरा थारैनो जोबोद गाजा गोमजा आरो रंजा बाजायै फालियो।
उम
बैसागु फोरबोखौ बोसोर गोदाननि सम एबा उदां बोथोर सफैजेननाय समाव फालिनाय जायो बैसागुखौ बर'फोरा जिनि हारिनिनो जोंनि हारिनिनो आंगो दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबख्रिं आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा दामनानै ओहो गावसोरनो खौसे देंखो रोजाबनानै खौसेयै मोसायो रंजायो। बयबो जोंनि बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय। जेरै हिन्जावफोरा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ गाननानै आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ गाननानै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो गाजा गोमजायै रंजायो। बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा स्नि सानसिमहालागै रंजायो। खोनानो मोनदोंमोन गोदोनि समाव बर'फोरा दानसेहालागै रंजायोमोन बोसोर गोदाननि सम एबा गु बोथोराव बयबो उन्दैफोरा दैसिमफोरखौ मान होलायो आरो न'खरनि मानसिफोरजोंबो जयै समखौ बारहोहरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोबोद सोमोनांथाव जोंनि बैसागु फोरबोआ।
औ नोंथां। नोंथांनाबो माबाफोर मोजां मोननाय फोरबोफोर दङ नामा नोंथां?
औ दं नोंथां। आङो जोंनि बर'निनो फोरबोफोरखौ रंजानो एबा फालिनो मोजां मोनो। ओ बैसागुआथ' जोंनि बयबो बर' हारिनिनि थाखायनो आंगोसिन। फोरबोखा नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
दा बेजों लोगोसे आं मागो दमासि फोरबोखौनो मोजां मोनो।
अ नंगौना नोंथां?
ओ मागो दमासिखौ मागो दानाव फालिनाय जायो। बे फोरबोआ जोंनि बयनिबो न'खराव फिथा सौराइ सिथाव लारु बानायनानै जायो।
औ नंगौ नोंथां।
फोरबोनि समाव ओ बानायनाय बेफोर जाग्राफोरखौ जों लोगोजों एबा खाथि खालानि न'खरजों राननानै जायो। आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावो नामा?
औ नंगौ नोंथां। फोरबोफोरा जोंखौ दोरों आरो हारिमुनि बागै सोलोंनायाव मदद खालामो। उन्दै उन्दै गथ' गथ'साफोरा समाजनि बेसेन आरो आसार खान्थिखौ सोलोंनो हायो। फोरबोफोरा जोंखौ बयनोबो गावजों गावनि धोरोम आरो हारिमिखौ मान होनो फोरोङो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनायखौ थारैनो आंबो गनायो। फोरबोनि समाव सुबुंफ्रा धोरोम हारिमु बासिलाया जासे खौसेयै रंजायो। बे सुबुंनि गेजेराव अननाय गोजोननाय आरो खौसेथि लाबोयो नोंथां।
औ नोंथां। गुबुन फारसे फोरबोफोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि मावजारिनिफ्राय थाद'नाय एबा जिरायनाय लाबोयो। जों जाथि खुरमाफोरनो फोरनिसिम बेरायहैनो हायो। जिरायनो हायो। गोजाम लोगोफोरजों लोगो हमलायनो हायो। आरो माखासे गोसोखांथि बुब्लि बानायनो हायो।
औ नोंथां फोरबोनि समाव माखासे गोथाव- गोथाव मोजां -मोजां जानाय लोंनायबो मोनजायो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां
मोनफ्रोमबो फोरबोआनो गावबा गावनि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आं हारिमुवारि हाबाफारि दोरोङारि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, आरो साजायनायफोरखौबो नायनो मोजां मोनो। बेफोरो फोरबोखौ आरोबाव साबसिनै समाय होयो आरो रंजाव थानायसिम खालामो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा फोरबोनि समाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब होयोना नोंथां?
औ नोंथां आं न' बांखौ फोसाबो साजायो जानाय लोंनाय जागायनानै होयो आरो आलासिफोरखौ बरायो। न'खरनि मानसिफोरजों सम खाथायनो बारहोनो आं जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
औ जोबोद मोजां नोंथां। न'खरखौ हेफाजाब होनायानो फोरबोखौ आरोबाव ओंथि गोनांसिन खालामो नोंथां
औ नोंथां फोरबोफोरा जोंनि रंजानायनि थाखायल' नङा होननानै आं सानो फोरबोफोरा जोंखौ अनसायलायनाय रान राय्लायनाय मान होनाय आरो साबायख'थि बावनायफोर खौ फोरोङो गासै फोरबोखौनो जों गोजोनै आरो खहा जायाजासे फालिनांगौ नोंथां
औ नोंथां थारैनो आंबो गनायो नोंथां जों मोनफ्रोम फोरबो आरो धोरोमखौनो मान होनांगौ। मानोना खौसेथि आरो अनलायनायजोंसो गोनांसिन नोंथां
नोंथाङा आंजों फोरबोफोरनि बागै सावरायलायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ साबायख
फरायबाय नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै मोननानै गोजोननाय मोनदों नोंथां।
अ आरो नोंथांमोननि गामियाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि गामियावथ' बैसागुनि फार्स सानावथ' जेनेबा मोसौफोरनि जागोर ना होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
ओ बैसागु जायनि सिगां सेथि जानखालि मोसौ जोङो गिबिवहाय जेनेबा मोसौखौ मोसौनि माबा होनाय जायो फुजा होनाय जायो दा जोंनो बैसागुनि सेथि दानावहाय रायदों आरो मोखोना बि लाइ, मोखोना बिबार आरो लाव आलु लाव फान्थाव
बेफोरखौ माला बानायनानै मोसौनो गानहोना थुखैहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आरो रायदोंखौ समानै मोनथाम हास नानै जोङो बिदिनो हांगार मोनसे जेनेबा माबा संखोनदानि हांगार आरिफोरखौ ज' बिदिनो माबा मिक्क पाउदार बानायनानै जोङो थाव गुबै लगायनानै मोसौनाव थुनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ
औ बिनि उनाव जोङो मोसौ मोसौखौहाय जोङो बाहेरायाव बरनलांनाय जायो आरो बरननाइनाव जोङो जोंनो बे लाव फान्थाव न्थाव आगालायनायफोरखौ जोङो ओ लामा लामा गय बिगुरावहाय बे मोसौ खिखौ जोङो बरननानै गालाङो खादा बिदिनो खदा बोराइफ्राव बिदिनो गय बिगुरफोराव आरो बे लाव फान्थाव जेनेबा आग्लायनाय बेखौहाय जों बेयावनो गालांनो नङा होमबा नोंथां औ
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों उनाव सावरायफिननोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ
औ